हेल'
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां
नोंथांजों आङो
औ
आबादनि सोमोन्दै दैज्लां बोथोरनि एसे एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा स सावरायनो हागोन ना ओं बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबाय बेहाय आबाद मावनाय जायो मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव? नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोङो माइ आबाद होनोबाथ' जोङो गुबैयै जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै दैज्लां बोथोर समाव अखानि आंखाल गैया दैनि आंखाल गैया जायो नालाय जों गुबै माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनो हायो बिनि अनगायैबो जेरै जोङो ओ मैगं थाइगंनि आबाद जेरै दैज्लांनि जिंखा लेस्रा पथल भिन्दि बेफोरखौ जोङो मावनायसै जायो आरो नोंथां खुमब्रा बेफोरखौ बेनि औ ओ जों गुबैयै माइ आबादखौनो गोबां सुबुंखौनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो नोंथां मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोर समाव अखानि आंखाल गैया जायोना दैनि आंखाल गैया बिनिखायनो जोङो गुबै माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै जों आबाद औ आबाद मावनायनि सिगांनो जेरै जोङो फोथारफोराव गासैबो फोथारफोराव जोङो आलि खोना लायो आरो नोंथां खदालजों मानो‌ होनोब्ला अब्लासो बियो बेयाव अखानि दैया ओ थ थागोन नालाय नोंथां नै बियो आलि होआबा दैया खार खारै खारलांगोन जिथि दै लामा दं बिथि बिनिखायनो जों आलि होथेनानै दैखौ एसे एसेबाबो फोथाराव सोनानै लाखिनो हायो आरो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ बेनि उनाव जोङो बे फोथारखौ एसे खारायग्रोनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नों थां ओ खारानायग्रोना दोननानै जेरै गोबोरखि बेफोरखौ जोङो गारनानै दोननाय जायो आरो मानो होनोब्ला बेयाव बे गोबोरखिया बोहैलांनानै एसे हास हासार जागोन बिनि उनाव खारायना दोनब्लाथाय सिंनि हाया ओंखारना गुरै जानानै थागोन आरो बे अखानि दैजों बिनिखायनो जों गिबियाव खारायग्रोयो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ जेरै माइस्लि माइ बेखौथ' जोङो दानिया नार्सारिनिफ्रायनो लाबोयो आरो मानो होनोब्ला नार्सारिनि माइया एसे ओ फिथाइ जासिनो आरो गस्ला बारिसिनो होनना जों नार्सारिनिखौनो लाबोनाय जायो आरो नोंथां मान दानियाथ' गोबां मुंबो ओंखारबाय बेलेग बेलेक जेरै बेबि एग्र'नो जेरै गोदान गोदान मुं ओंखारबाय आरो बिदिनो जेरै माइफोर माइ आबाद फोरनियाबो आरो नोंथां बिनि उनाव बे माइस्लिखौ जोङो लाबोनानै जेरै फाथोनि बस्थायाव सोब्लासो बिनि सिङाव दै हाबगोन नालाय बे नोंथां बिनिखायनो जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जेरै बे ओ बे माइस्लि माइखौ जोङो फख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां फख्रि नङाबा दैमा खाथिब्ला दैमाफोराव आरो मानो होनोब्ला बिनि सिङाव हाबनानै बियो गाजा अरगोन नालाय नोंथां बेनि उनाव बेखौ जोङो सान औ साननै थानानै बेखौ जोङो बोरियाव बोखांनाय जायो आरो बिनि उनाव लाम स्रोनानै जेरै जोङो दै सरथनो होननानै लामस्रोननानै बेखौ जोङो थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइजों खोबना दोनो आरो नोंथां गाजा होथों होननानै बिनि उनाव जोङो औ। खारायना लानायाव जेरै जोङो सामार होनाय जायो आरो। जेरै गोदोथ' मोखौजोंसो एवोमोन नालाय। मोखौजोङो एवनो थाखाय जेरै नांगोल, जुंगाल बे मै बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां मोसौजों एवब्ला दानियाथ' जोङो ट्रेक्टराव ट्रेक्टरजोंसो एवो नालाय नोंथां बेयावनो गासैबो नांगौखिनिया थाखायो आरो। बिनिखायनो औ मोसौजों एवनाया एसे गोबौ सम लायोमोन नालाय। जेरै सि बेगा एवनो थाखाय गोबां ओ सान नांगौमोन आरो नोंथां। बेनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव जेरै जोङो दा ट्रेक्टरजोंनो दसेनो जि बिघा थामजि बिगा गाहाम सानसेनो एवनो हायो आरो नोंथां।
औ
बिनि औ बिनि उनाव जोङो सोमना लानाय बे माइज्लि माइखौ औ खादायाव लानानै जोङो बे फोथाराव आखाइजों एसे एसे सारस्रि ओ सारनानै जोङो फोनाय जायो नोंथां जाहाथे जेरै माइनि माइआ मोजाङै गोग्लैजोबो आरो नोंथां जेरै खोथिया फोनायाव बै माइज्लिया गोग्लैजोबदो मोजाङै समानै बिनिखायनो जोङो आखाइजों एसे एसे सारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव औ। बिनि उनाव बियो जि सान ओ बैसोआव एसे जौस्रुं सं जागोन आरो। बेनि उनाव बियो थामजि ओ साननिसोआव जोङो बेखौ गाहैनो हानाय जायो आरो बे राय रायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो जेरै खोथिया फोनायाव जेरै जोङो हालेव हालेवदोंमोन बिदिनो जोङो हाल हालखौ एवफिननाय जायो बिदिनो जोङो ओ गिबियावनो जों बेखौबो सामार होना दोनखायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिनि उनाव बेखौ जोङो बिदिनो एवखांनानै ओ आखाइजों गसासे गसासे बेखौबो जेरै जोङो खोथियाखौ फुग्रोगोन आरो नोंथां। फुग्रोनानै सोंखोथिया फुनायखौ बांसिनानो हौवाफोरखौसो फुनाय नुयो नालाय नों थां ओ हिनजाव हौवा जेबो फाराग गैया होमब्लाबो बांसिनानो जों हौवाफोरखौ फुनाय नुयो आरो नोंथां बे खोथियाखौ जोङो फुनानै ओ औवानि जोङो आलंजों बेखौ खाथुमो आरो औवा नङाबा थोरिनि जों। मुथा मुथा बेनि उनाव जों बेखौ औ फोथारफोराव लाबोनानै रानफैयो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो आखाइजों एसे गसासे गसासे ओ आइजोफोरा गायनायखौ जों बेखौबो बांसिन नुयो। दानि जुगावथ' जोङो माइ गायनायखौबो मिसिनजोंसो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनाव औ। गोदोथ' जोङो सावरि बादालि बेखौसो गोबां जायोमोन आरो जेरै माइ गायज्लायनाय बिनि न' बिनि न'। दानि जुगावथ' बेबो जेरै हाजिरासो जाबाय नालाय नोंथां हाजिरा टिका लायो आरो। ओ गोबां रां फोराबो बारायलांबाय ओरै हाजिराफोर हाजिराफोराबो आरो नोंथां मावनायाव रांखौ गोबां लांनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि उनाव आरो जेरै ओ जोङो आखाइजों गसासे गसासे गायनाय जायो बिनि उनाव आरो जोङो बेनो आबादा मोजां जाथों होननानै जेरै जोङो बेखौबो ओ गोथौ हाब्लाथाय नोंथां जेरै जों खोथियाखौ फुनानै जोङो जावायनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोथौ हायावथ' थाब नो दै लोमो नालाय नोंथां दैफोरा दाजाथों होननानै जोङो बेखौ जावायग्रोनाय जायो आरो जावायबा गसा बारिनानै सोमखांनाय जायोना नोंथां। बिनिखायनो बेखौ दै जायाना बेनिखायनो जोङो बेखौ गोथौ हायाव गायनो थाखाय सावायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बिनि उनाव बिनि गायनायाबो एसे नेम थायो आरो नोंथां मानोना जोङो फार्स्ट ओ टाइम जोङो जेरै ओ गसा लाब्लाथाय बेयावबो जोङो जेरै खाला लगायनानै जेरै जोङो ओ थास' गोसोमनि बिफां मैथा बेफोरखौ गायनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां गसा लानाय होनो आरो बेखौ। बिनि उनाव जोङो माइखौबो एसे ओ बेलेग बेलेग गायनाय जायो जेरै जोङो ओ बोरि हाब्लाथाय एसे गुबुं गायो आरो नोंस एसे खाथि खा थिहाय गायनाय जायो आरो बिनि उनाव आरो गोथौ हाब्लाथाय जोङो बेखौ एसे ओ गेसें गेसें ओ सेंङाबो बुङाबो जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव आरो बेयाव जेरै गायखांनायनि उनाव माइआ एसे सोमब्ला बेयाव जोङो इउरिया हासार पटास हासार गोबोरखि हासार खानस्रिनि हासार बाहायो आरो नोंथां। अब्लाना माइआ मोजां जाथों गसा बारिथों होननानै जेरै गसा बारिनायनि हासार ओ एम एम्फौनि हासारबो बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बो थोर समाव मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बा दि जाहैयो जोङो माइ आबादखौनो नुयो नोंथां आरो जोङो बेफोरबायादिनो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंनो माइज्लिनांगोन। जोङो माइज्लिखौ गिबियावनो बस्थायाव सोनानैहाय फुख्रिफोराव
औ
खाथि खालानि बिलोफोराव बेबादिनो जों सोमनानै दोननाय जायो दैयावहाय आरो बेनि बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हरसे बा हरनैनि थाखाय सोमनानैहाय जोङो बोखांनाय जायो आरो बोरियाव नोंथां आरो बेनि उन उनावाय जों बेखौ बोखांनानै बिनि दैया जेब्ला एसे सर'गोन जोङो हायाव हाय लामनानैहाय थास' बिलाइ बा थालिर दंफांनि बिलाइजों
औ
खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जाहाथे बियो गाजा हरो बिनि थाखाय आरो जोङो खोथियाफोरनि थाखाय जोंनो दुब्लिखौ एवनांगोन नालाय जोङो हाब्रु खालामनांगोन ना बेनि थाखाय जोङो दुब्लिखौ एवग्रोनानै लानाय जायो। बेखौ हाब्रु खालामनांगोन जोङो बेनि उनाव दुब्लिया जेब्ला हाब्रु जागोन जोङो बेवा खोथियाखौ माइखौ खोथिया थलिसिम लांनानैहाय जोङो हादाफोराव लानानैहाय बेफोरबाय आखायजों फ्रि फ्रि सारनानैहाय फोनाय जायो आरो नोंथां। औ। बेफोरबादिनो जोङो
से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय बेयो गायजानाय जायो आरो नोंथां गायनो थाखाय फुजानाय जायो‌।
औ नंगौ नोंथां
अब्ला जोङो माइ थिलिखौ जेराव जों माइ गायगोन बे दुब्लि फोथारखौ जोङो हालेवनानै लानाय जायो नोंथां गोदोनि दिनावथ' नांगोलजों दालाय नाथाय दानि दिनावथ' जोङो ट्रेक्टरखौसो बाहायनाय नुयो नोंथां। बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवना लानानैहाय बेवहाय आलि आलि दारनाय आलि खोनाय जायो खदालजों। जाहाथे बेयाव दै-दैफोरखौ जोङो दोनथुमनानै दोननो हायो बा लाखिनो हायो आरो बेदि उनावहाय जोङो बो खोथियाखौ
औ औ नंगौ नोंथां।
मुथा खानानै लाबोनानै दुब्लि फोथा दुब्लियावहाय रान नानै होनाय जायो। बेबादिनो जोङो आइजोेंफोरखो ज' ज' माइ गायनायखो नुयो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो हाजिरा हाजिरा लिङो माइ गायनो थाखाय। सिगांनि दिनावथ' बे फोरबादिनो जोङो सावरि जानायखौसो नुयोमोन दानि दिनावथ' दानि दिनावथ' गासिबो हाजिरासो जाजोब्बायना नोंथा
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेबादुरि जोङो माइखौ गायनाय नुयो आरो नोंथां। जोङो माइ गायनायाव जोंहा मोनसे नियम दङ। नियम माने जों माने बेखौ रंजायो आरो ना। हाल जांख्रा होननानै जों बेबा दिनो आल जांख्रायाव हाब्रु फोनलायो बेबादिनो रंजायो आरो आरो जोबथारनायाव जोङो मा गायो माइ बाख्रि गायो आरो नोंथां। माइ बाख्रि गाय नानैहाय जोङो मायनाव लानानै फैयो आरोना नोंथा
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोङो माइ गायनायखौ फोजोबो आरो बेदि उनावहाय जेब्ला बाया मोनगोन बेखौ जोङो न'आव लाबो नानैहाय जोङो मारा दायो आरो नोंथां हानानै न'आव लाबोनानै। सिगांनि दिनावथ' बेफोरबादिनो मानसिखौसो खासिजों हानाय नुयोमोन आरो।
औ
दानि दिनावथ' बेबादिनो बेफोरबो मिसिनसो जाजोब्बाय आरो दानाय नायाबोथ'स गोदो मोसौजोंसो नायोमोन नालाय बेफोरबायादिनो दाथ' आरो मेसिनसो बाहायो मानसिफ्रा बेफोरबादिनो जोङो नाखांनायनि उनावहाय मोननाय माइखौहाय जोङो बाख्रि बा दुलि बेफोराव सोनानै दोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जिगाबखौ मोसौफोरनो आदारनि थाखाय जोङो माइहुं लुनानै दोन्नाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो दैज्लां बोथोरनि आबादखौ बुथुमनानै लायो आरो नोंथां। दु खु खस्थ'नि गेजेरजों सान्दुं अखा सिजा नानैब्लाबो जोङो बोसोरनि था बोसोरसेनि थाखाय बेफोरबायदिनो जोङो बुथुमनानै लायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ।